औ नोंथाङा खोनादों ना? औ ओ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे रायलायनो नागिरदों नोंथाङा सोलाबगोन ना?
औ सोलाबगोन उम।
दा जोङो टपिकआनो जाबाय जोंनिया बैसागोनि बागै दसे रायलायनोसै नङा होमबा। औ बैसागो होनबानो जोंनि बर'नि आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बा आ माबा रंजानाय बैसागोआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो नङा होमबा। जायखौ जोङो बैसाग गो होनबाथाय गोदान फोरबो बा गोदान बोसोर महरै फालिनानै जोङो बर'फोरा रंजानाय जायो। जेरावहाय जोङो फार्स्ट बैसागोनि सिगांनो जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया जायो जेरैहाय मोसौ थुखै नाय मोनसे जेरैहाय जोङो फुङावनो दुगैनानै दुगै लोबस्रांनानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय लांनानै दैमाफोराव लांनाय जायो। ओमफाय जेरैहाय दैमाफोराव लांनानै ओमफाय बायदिसिना रोखोमनि जों थुखैखांनानै जा लाव फान्थाव लाव फानिलाव फानथाव थायो बेखौ जों दोंसे दोंसे माला गानहोयो। मोसौनो ओमफ्राय जा हांगारनि फथा थायो बेखौ फोनो आरो ना ओमफ्राय थुखैखांनानै जोङो दुब्लियाव हेगार हरोबा दुनन्दाल होनानै गारबोयो ओमफ्राय बिनि अखानायैहाय जोंनिया मानसि खुलुमनाय जेरावहाय जोङो बाथौ खुलुमखांनानै। गिदिरफोरनिफ्राय मान होनानै बा बोर लानाय जायो ओमफ्राय उन्दैफोरनो। बोर होनाय जायो आरोना।
औ
औ बिनि अखानायैहाय जोङो बायदिसिना बा गोदान गोदान गस्ला जि जोम गाननानै जोङो गामि गामि मोसानाय जायो जेरावहाय बर'नि खाम, जथा, सिफुं। सिफुं बायदिसिना दामग्रा लानानै जोङो जेरावहाय हौवाफोराहाय गामसा गोथां, आर'नाइ गोथां, गस्ला गुफुर। गाननाय जायो ओमफ्राय हिन्जावफोराहाय दख'ना गोमो बिदन रेगे-रेगां गोजा फालि लानानै ओमफ्राय जानजियावहाय आर'नाइ। खानानै खाफ्रुनानै मोसानो थांनाय जायो आरो ना बायदिसिना ज ओेरैहाय हौवा हिनजाव बोराय बुरि ज ओमफ्राय। गथ' गथायाइफोरा एक्सट्रा आरो सेंख्रा सिख्ला एक्सट्रा मोसानाय जायो आरो ना। जोंनियावहाय ओमफ्राय नोंथाङा बैसागोन होनबाथाय मा मा बा न जनिखि माबायदि जायो एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। बैसागुखौ खालिनो फालिनायनि माखासे ओंथि दंङ जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो। बैसागुखौ फालिबोदों बैसागुखौ फालिनाया जोंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां। मिथिंगा जेरै बिफां लाइफां बिफां जिब जुनार गासिबो बैसागु बोथोराव बिफां लाइफांफोरा बिलइ गोरलै गोरलै खलियो नङा होमबा बेजों लोगोसे दैमा दैसा जा गासिबो गोदानै जावरि जावरिबोयो बेबायदिनो बैसागु बोथोराव जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजायो गोसोआ गोजोन मोनो। बैसागुखौ नों दहाय बुंनाय बायदिनो। फालियो गिबियाव मोसौनि बैसागु जायो। बिनि उननिफ्राय दुइ थारिकनिफ्राय नामा मानसिनि बैसागु जायो एक थारिकआव मोसौनि बैसागु जायो।
बिनि उननिफ्राय मानसिनि बैसोआव सोरबा सोरबा स्ट्रंखान्थि ला फास थारिखाव माबायो मोसौखौ थुखैयो आरो सोरबा सोरबा एक थारिखाव थुखैयो आरो। ओमफ्रायो बे थुखैखांनायनि उननिफ्राय मानसिनि बैसागु जायो आरो। बेबायदिनो आं बैसागु रंजायो ओमफ्रायो नोंथाङा बैसागुनि बागै दे फोरमायना होदो आं बारा माने रोंगौथि बायदि मोनासै
औ ओ बैसागोआ बेनो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै दंफां लाइफाङाबो गोदान खिलिनाय जायो जेरैहाय जोङो बैसागो होनबाथाय गो दान बोसोर महरै बा रंजानाय जायो बा फालिनाय जायो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे बैसागो फोरबोआ फालि फालिनायजों लोगोसे ओ रंजानायजों लोगोसे मुंदांखा जादों जेरावहाय बयबो मिथियो जोंनि बर'नि बे मोनसे फोरबोखो बर'निल' नङा हारसाफोराबो फालिनाय जायो आरोना जेरावहाय आसामावहाय आसाम होनबाथाय जोंनि ओ ओ बर' आरो हारसाफोरनिया मा ओ बे फोरबोखो फालि नाय जायो आरोना थेवब्लाबो जोंनि बर'नि बे ओ बैसागो फोरबोआ ओ बायदि रोखोमनि बायदि बाय यदि जायगायाव आ बायदिसिनानि बा गोदान महरै जेरावहाय जो गोदो गोदोहाय खाम जथा सिफुं लानानै खुगाजों हमनानै ओ जोंनि फोर्बो बा फालिथाइखो मोजाङै ओ खुं नायखो नुयोमोन ओ बेखौ एसे सोलायबाय आ ना जेरावहाय सोलायबाय माने माखो सोलायनाय होनख औ ओ सोलायथाइ माने ओ गोदोनि बायदि दा नङा जेरैहाय ओ ओ दा दानि जुगावहाय जेरैहाय बक्स अ औ बक्स लानानै मोसानाय जाबाय बेयावनो एसे एसे ओ गोदोनि निअम खान्थिफोरा एसे सोलायदों हमदों जेरावहाय जोङो गोदो गोदाय निफ्राय सोलिबोनाय बे मोनसे नियम खान्थि खो जेरावहाय दामना दामनाय देनायजों ओ मोसाबा साबसिन खोनायो होननानै आं फोथायो आरोना औ ओ जेरावहाय जोङो दामनाय देनाय खोनाबाथाय ओ जोंनि ओ रोंगौथिया गोमालाङोबा ओ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा सोलोंथाइ लानांगौ बेयाव बेखौ मोना आरोना सोलोंथाइखो मोनो मोननो थाङो जेरावहाय जोङो गिदिरफोरानो बक्स दामलासिनो बा आखायजों नो दामनानै खाम जथा सिफुं ओमफाय खुगाजोंनो खननानै जोङो मोसानांगो होननानै आं सानो
अब्लासो जोंनि खुगा मेथाइफोराव
औ अब्लासो जोङो इयुन औ इयुननि थाखाय जाहाथे गथ' गथाइफोराबो रोंगौथि बा सोलोंथाइ लानानै इयुन इयुन लागै माने जोंनि फोर्बो बा फालिथाइखो आवगायलांनो हागोन आरोना ओमफाय बेनो जोंनि बैसागो मोसानानै जा रांखावरि एसे एनै मोनो माइरं बा फैसा मोननायखो जों नि ओ गामियाव ओ मोनसे ओ जेरावहाय खुंनाय जायो इयावहाय ओ फानसन खुंनायनि सिगांनो जोंनि ओ बे दा खेलानि रावहाय गथ' गथाइ खाननाय बा काबादि गेलेनाय ओमफाय ओ खन्थाइ आवरायनाय इफोरबायदि बायदिसिना खेला होयो। हिन ओ हौवा हिन्जावफोराबो जेरावहाय फुटबल खेला खारनाय ओमफाय ओ दाथ' गोदान खेला ओंखारदो जेरैहाय आ ओ थालिर बिफांखो थाव फोनानै गोजौआव गाखोनायनि नोंथांमोननिखिबो जायोना बे खेलाया औ ओ बायदिसिना खेला होनानै माने फाय ओ फोरबो फालिथाइखो हराव खुंनाय जायो आरो ना जेरावहाय जोङो मो सानानै जा एसे रां रां बा फैसा मोननानै इयाव बाहायनाय जायो।
औ
बिनो
गोदोनि बैसागुखौ बेसेबां हागो गोबाव लागै खुङोमोन आरो दानि बैसागुखौ आ माबायदि बेसे गोबावहालागै खुङो? नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ गोदोनियाथ' उम बेसे गोबाव इखो मिथियामोन आङो थेवब्लाबो जोंनि आ खोनानो मोनो आ बांसिनानो सात दिन बा अ ओ सातदिन लागै मोसानायखो खोनानो मोनो आरोना
औ
औ सातदिनानो बांसिन मोसानायखो खोनानो मोनो ओमफाय जेरावहाय जोङो बैसागो होनबाथाय ओ लोंनाय जानायबो थायो मोसानायल' नङाल' जानायजों मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय ओ जा जुमाय थायो जुमाय रोसि जुमाय गिसिखौ मिथियोना
औ मिथियो
जुमाय गिसिया गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बा गोबाव जों बैसागो फोरबोनि थाखाय खाय सननानै दोनो न'खर न'खर जेरावहाय गोबावजों होनबा ओमफ्राय बोसोरसेनि बा मास मोनथाम सय मास सात मास बिदि जानायखौ ओ बैसागोआव होनाय जायो आरोना बायस औ बर'फोरानो संनाय ओ जोबनाय मोसानो फैयो बिजोंनो एसे एसे हिसाबै होयो आरो
औ होनबा नोंथाङा ओ जौखौ जौखौ माब्रै बानायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जौखौ मादि बानायो होनबाथाय जोङो माइरं औ ओ माइरंखौ जोङो मोजां सुनानै लानांगौ ओमफ्राय सुनानै ओंखाम संनाय बायदिनो संना लानानै ओमफ्राय जोङो ओ दोनो आरोना प्लास्टिकफोराव दोननाय जायो ओमफ्राय ओ जेरावहाय बाखार होनो ना बाखारखौ फाननानै जोङो प्लास्टिक आव बोननानै दोनो आरो जेब्लालागै ओ रोसि ओंखारा अब्ला लागै ओमफ्राय ओ माबायावहाय खान्थाल गेदेरफोराव दोननाय जायो बा दैहुआव दोननाय जायो बिदिनो ओ जों रुसिया संनाय जायो आरोना बारा माबा नङा खस्थ' नङा
औ
औ ओमफ्राय ओ हो
औ दे बुंदो दे
ओ नोंथांमोननिसिम मोसानाय जायोना बा बैसागो फालिनाय जायोना ना
औ जायो
औ ओमफ्राय ओ जोंनि टाइम जा जाबाय नामा नोंथां
मा होनदों औ जासिगोन जासिगोन
औ औ दे होमबालाय
दिनाव
औ दे